हेल'
औ खोनादो दे
अ आरो नोंथां
ओ ओरैनो दङ
औ अ अ होमबा जोङो दायो गामिनि आरो नोगोरनि फारागथिखौ रायलायनोसै ना
औ जागोन दे सावरायजायो
औ गामिनि आरो नोगोरनि फारागथि होनोबाथ' गोबां दङ
औ
ओं गामिनि संसार जानाय होनबाथाय जोबोद निजोम आराम गोजोन सिरिया गारि घुरानि एसेबां पलिउसन गैया
औ औ नंगौ
औ नोंथाङाबो ओ बेबायदिनो नोगोर नोगोरनि एसे बुंलांनो हागोन नामा नोगोरनि संसार जानायजों आरो गामिनि संसार जानायजों एसे फारागथिखौ
हायो
औ दे बुंलाय बिदिबा
औ माने सोहोरनि बा गामिनि संसार जानायनि बेलायाव बुंनो नामा होनदो
औ औ
माने सोहोराव माने बांसिनै संसार जानो होनोब्ला सोहोराव बांसिनै दामफोराबो गोसा गोसा जायो बिनिफ्राय गारि घुरा बांसिन माने दावराव जायो बा खोनायो जोङो मा माखासे सहराव बांसिन माने आबहावा फोरा बुंनो थाङोब्ला माने मोजां नङा बा गुबुंले जायो औ औ माने बिदिनो माखासे समाव माखासे समाव माने सोहोरावबो मोजां मा खासे समाव माने सोहोराव मोजांबो नङा बिदिनो माने बारहावाया माने मालाबा समाव सोलायो मालाबा समाव मोजां जायो आंनि बायदिब्ला मा होनो सोहोरावबो मोजां आरो गामिनि बेलायाव बिदि बुङोब्ला मा होनो संसार जानायनि बेलायाव मा होनो गामियाव मालाबा समाव गामियावबो दावराव जायो दावराव दावसि जायो मा-मालाबा समाव बिदिनो आव बयबो गामिनि मा होनो गोरोबलायनानै हेफाजाब होननाय बांसिन नुनो मोनो बा खामानि मावनाय समाव बा बिदिनो माखासे गोरोबलायनानै जोङो खामानि मावनो मोनो आरो दा गामियाव थानानै जुदि नों संसार जायोब्ला बिदि गामियाव बांसिनै नोङो सुबुंजों मा होनो नोंनि न'आव फैलायनाय ओ रायलायनाय बिदिनो बांसिन खाथि खाला बा गामिनि नखरनि बा गामि खाथिनि बा गामिनि सुबुंफोरा नोंसानाव फैनाय बिदिनो बां सिनै लोगो मोनगोन आरो सोहोरावबाथ' बिदि नङा नोंबा आं नोंबा बि जायखिजाया लोगो थायोबासो लोगोआ फैगोन लोगो गैयाबाथ' रावबो फैनाय नङा आरो बिदिनो निजोम बा गारि गाबनाय फोरखौ खोनागोन बिदिनो माखासे ओ सुबुंफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बांसिन गोजान गोजानफ्राय फैनाय अबिन बिफाबा फैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जागोन आरो आंनि साननाय मथिभा बिदि आरो नोंथ थां नोंथाङा मा बुंगोन आरो बेनि सायाव
औ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो नंगौ नोगोरनि होननानै बुङोब्ला माने गावबागाव आदा बुगाव होननाय मोनसे राव दङ ना
औ
बेबायदि होनजायो आरो नोगोरनिखौ
औ
औ ओमफ्राय आरो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो दामफोरा एसे गोसा गोसा जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गामिनि बायदि बारि खनायाव गायनानै दोनखानो हाया बारियानो थाया जेब्ला माबायदि गायना दोननो बिदि जायो नालाय गासैखौबो गासैखौबो जोङो बायनानै जानांगौ जायो आरो नोगोराव थाबा खोनादों ना नोंथाङा औ औ औ औ बेनो आरो ओ गामियाव माने स्कुल कलेज फरायनो होनबाथाय एसे प्रब्लेम होननानैबो बुंजायो जेनेबा गामियाव खाथि खाथि खाथियावनो कलेजआ गैया जेनेबा स्कुला दङबाबो एसां मोजां जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय होननानै गैया होननानै खोनायो आरो ओमफफ्राय नोगोराव माने फरायसालिफोरनि थाखाय मोजां नोगोराव थाफैनो फरायहोनो थाखाय मोजां होननानै जोङो मिथियो आरो कलेज फरायनोबाबो जेनेबा गारि गुरानि जेबो प्रब्लेम गैया माने गारिजों दाइरेक्ट थां आरो फरायसालियाव ओंखार हैथां बेबायदि जोंनो थांनाय आरो फरायनायाव थावनाव मोजांसिन आरो
औ औ
औ औ
नोंगौ
औ आरो माबाफोर नोंथाङा बुंगोन नामा
औ माने आंबो बेखौनो नोंथांनि बदिनो बुंगोन माने जोङो मा होनो सोहोर होनोब्ला बिदिनो मा होनो खाथि खालायाव फरायसालि थायो जुदि जों गामिनिफ्राय जुदि जोङो गामियाव थायोब्ला माने जोङो गामिनिफ्रायनो जों गोजान लामा हान्थिनांगौ जायो बा खा खाथि खालायाव फरायसालि गैयाबाथाय जोङो बै बा द किल'मिटार बा पन्द्र' किल'मिटाराव जों गोजान जायगायाव जोङो बा गोजान जायो मालाबा समाव माने सम बायदि मोनहैयाबा जायो गारि मोनाबाथाय बिनि थाखाय जोङो सोहोराव थानाय आंनि बायब्ला आंनि बायदिब्ला बिदि बिदिबो जांगौ बांसिनै माने ओ सोरनि जाय फरायसाया गामियाव थायोबा जे गोजान जायगायाव फरायो बै जायगायाव माने बियो रुम थानानै बा फरायहैयोब्लाथाय बांसिनै सुबिदा थाहैगोन जुदि जों आथिखाल आथिखालाव बांसिनानो जों बिदिखौ नुयो बा जाय फरायसाया गोजान जायगायाव फरायोब्लाथाय मा होनो रुमाव थायो सोरबा सोरबा बिदि थायाबो ननिफ्राय थाङो सोरबा साइकेलजों थाङो सोरबा गावबा गावनि न'खरावनो गारि थाखायो गारि थाखानायजों बिमा बिफाया दोनहैयो सोरबा सोरबा खायसे फरायसाफोरा गावनो गारिखौ लांनानै बा बाइक बा उस स्कुटिफोरखौ लांनानै फरायसालि बा कलेजाव थाङो जोङो बिदिनो जों नुनो मोनबो माखासे फरायसाफोरा गोजाननिफ्राय फैनायफोरा रुमफोराव थाफैयो माखासेफोरा ननिफ्रायनो थाङो सोहोर आरो गामिनि होनोब्ला बेफोरबायदियानो आरो आंनि बायदिब्ला नोंथां
औ औ बेनो नंगौ आरो जोङो गामियाव थायोब्ला फ्रेस फ्रेस मैगं थाइगं बारि खनायावनो गायनानै लानाय दायो जेरै बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ थाइजौ खान्थालबाबो बा मैगं थाइगंनो होन जेरै फाथोनि ओमफ्राय लानानै लेस्रा भिन्दि फान्थाव गासै मैगं थाइगं थास'निफ्राय थास' आथिंनिफ्राय जोङो खन्थुम खन्थुम मोनजायो नङा होनलाय गामियाव थायोब्ला
औ औ नोंगौ नोंगौ
आरो बिदिनो बेफोरखौनो जोङो सोहोराव थायोब्ला माने दस थाखा बिस थाखा मुथा फिसा फिसायावनो जेनेबा बुरजा फेमिलिबाथ' बेफोरबायदिया थोआनो दस थाखा होनोब्ला थ' सानै फेमिलि बा गोदान संसार जागोदान बा सोरबा बिमा बिफा ल' थानाय बा ओ सोरबा इदिनो हस्टेल था ओ रुम थानाय बेफोरनि थाखायसो माने थैयो आरो दस थकानि मैगङा दस्थ'खायाव माने आजिखालि मोननो नो थांला थास बिथ'राय होनोब्लाबो माने जोङो नोगोराव थायोब्ला ओ बायनानै जानांगौ आइथें थास' आइ थें बाबो जोङो बायनानै जानांगौ गामियाव थाबाथ' बेफोरखौ खनथुमनानैनो मोनजायो
नोंगौ
औ
नोंगौ
औ आरो बिदिनो मैगं थाइगं गायना लानो थाखाय ओ टाउनाव एसेबो हा हु बिदिनो बारि खना थाया आरो गाम ओं ओं गामियाव होननाय लोगो लोगो जोंना बारि खनायाव गासैबो मैगं थाइगङा मोननो थांखायो औवानि दाथ'ए आरो सिजोन ना औवा मेवाइनि जो ओं जों दा आरो औवा मेवाइखौनो एसे फिसा सायावनो एक्स' आसि थाखा इफोरदि होनानै बायनानै जानांगौ जायो नोगोराव थानाय लोगो लोगोनो आरो
औ
औ आरो नोंथाङाबा माबा बुंगोन
औ औ आं आंनिफ्राय आं बेखौ बुंबावगोन नोंथां माने जों सोहोराव थायहैगोन जेब्ला जोङो माखासे सोहोरनि मैगं थाइगंखौ बायनांगौ जानांगौ जायो बा सोहोरनि मेगन थाइगआव बांसिनानो मिडिसिन होनाय जोङो सोरबा उम सो न' जोङो गामिनिफ्राय लांनाया साबसिन जायो आरो सोहोरनि बा सोहोरनि दखानफोराव जों बायोब्ला बांसिनै मिडिसिन होनाय बा बेफोरखौ जोङो बायनानै जाहैबाय थायोब्ला जोंनि देहायाबो एसेबां मोजाङै थाया मा थाबैनो बेमार जानो चान्स थायो आथिखालावथ' बांसिन सोहोरनिया
औ
औ
औ थारैनो सैथो नंगौ नंगौ
औ औ नोंगौ माने जोङो सोहोरनिखौ जाबाय थायोब्ला माने बिदिनो बेमार आजार जानो चान्स थायो होननानै आं सानो आरो जों जुदि गामिनियाथ' बिदिनो गाबा गा गाव न'आव गायनायफोरा बांसिनानो गावबा गावनियाव बिदिनो माबा मोनसे बा मुलि होनाय जाया बिदिनो लकेल मोजां जायो आरो जों गावनि गावबागाव न'आवनो ओ गायनानै जुदि जाना जा मा होनो मैगं थाइगं जुदि जोङो खालामना लानो हायोबा गावसोरनि थाखाय। बा मोजां बा जोंनि थाखायबो मोजां बिदिनो आङो माखासे सोर एबा माखासे जोङो गाबोननि थासारियाव गोबां बाथ्राखौनो जों सावरायबाय माखासे मिथिखौबो जों मिथिबाय दिनै नोंथांजों सावरायनायाव बिदिनो जोंनि बे बिदिनो गामि आरो सोहोराव गोबां फारागखौ नुनो मोनबोदों आरो दंखायोबो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
आरो नोंथाङा बेफोर बायदिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ बेनो नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जेनेबा जोङो मेडिसिन होयि मैगं मोननो थाङा आरो गोबोर हासारावनो जानाय मैगं गामियावबाथ' गोबोर हासारजोंनो मैगं गायो फ्रेस फ्रेस मेडिसिन होयि बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया जेबो माने लस जाया आरो जों नोगोरनिखौ फैसाबो थांगोन आरो बायनानै जानानैबो देहायाबो लस जायो आरो लाबोना दोननानै अखानायैखौनो जानो हाया जोङो लेस्रा मुथासे बायनो थाङोबाबो जेनेबा बेखौ ओ बायना लाबोबाय बेखौ दोननानै गाबोन जानोसै बेखौ होननानै दोननो हाया आरो बेयो लगे लगेनो सेवफ्लेलाङो
नंगौ
अ दे बिदिब्ला होमबा। औ
औ नै जोंनिया माने बिदिनो नोंगौ जोङो माखासे नोंथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों नोंगौ। गामि आरो सोहोर बे सोहोराव माने गोबां फारागथिखौ नुजा मारो जों गामि माने जोङो सोहोराव थाहैबाय थायोबाथाय माने जों गामियावबो फैफिननो बायो एखनब्ला एखनब्ला जुदि जों गामियाव थायोब्लाबो सोहोराव थांफिननो बायो। जों माखासे बाथ्रा सावरायबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां दे।
औ दे ओर